हेल' औ रायलायनो हागोन ना?
रायलायनो हागोन
सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायलायनो आखायाव लादों।
औ जागोन
थाय होननानै बुङोब्ला सरासनस्राहै जायखो जोङो रोङिखौ जोङो सोलोङो जि बाथ्राफोरखौ जों मिथिया बेखौ जों सोलोङो बे सोलोंथाइनि सोलोंथाइयाव सोलोंथाइ फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइखौ जों लायो। आरो बे स्कुल एबा कले बे फरायसालि बेयाव थांनानै जोङो जेखौ मास्टारफोरनिफ्राय जों सोलोङो आरो बेखौनो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो। नवारे नार जिखो जों सोलोंबाय फरायसालियाव बेनो थाख जोंनि थाखै ओ मोनसे रोंनाय जायो आरो बे रोंनायखोनो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो दा जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला बिराद गोदो बे सोलोंथाइनि जिथु बाथ्राफोर सावरायनो गोनां जोंहा दङ जेसां खिनि जोङो रायलायनो हागोन एबा सावरायनो हागोन जों बेसांखिनिखोनो रायलायनोसै न'
औ
थाया जाबाय मोनसे जोंनि जिउनि मोनसे थांना थानायनि मोनसे राहा लामा होननानैबो जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो जोंनि जिबनाव जोंनि गासै थिरां खालामनायफोराव जोंनि खामानिफोरखौ जों मिथियो। सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बेफोर खामानिखो जों मावनो हाया जायो जों हिददानत'खो लानो हाया जायो मानोना जों रोङा जों सोलोङि खाय जोङो रोङा जायो। सोलोंथाइआ नै फोरबायदि मोनसे बस्थु जाय ओ गिदिर गिदिर रायथाइगिरि बा लिरगिरिफोरा बाथ्राखौ लिरनानै दोनो बे फोर गासैबो जाथाय एबा घटना एबा जारिमिन बेबायदि बाथ्राफोरा जानाय फोरखौ लिरनानै दोनो आरो बैस सोरो जिबायदि बिसोरो लिरनायाव गावसोरनि बैसो सम होनानै बोसोर बोसोर होनानै रिसार्च खालामनानै बिथांमोना लिरो आरो बे लिरनायफोरखौ मालाया खस्थ खालामखानाय बुस्थुखौ जोङो बे फरायसालियाव जोङो गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो सोलोंना लानो हायो बिनि खायनो जोङो जोंनि जिबनाव जि खुनुमा बा मोनसे प्रब्लेम फैयोब्ला जों सोलोंथाइखौ लायोब्ला बै सोलोंथायाव जे गोजों सोलोंबाय बिनि जुगिदियैनो जोङो जोंनि लाइफखौ जोङो थिरांथा खालामनो हायो बिनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि जिउनि थाखायबो मोनसे थांना थानायनि मोनसे राहा लामा होननानै बो बुंजायो। ओ आरो जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला जों गोबां बेबायदि खामानिफोर जोङो मोननो हायो जेरै सा ख्रि होननानै बुंगोन जब होननानै बुङो जेखौ साख्रि मावनो जों हायो बे सोलोंथाइ गैयि मानसिफोरफोरखो बे सो साख्रि मावनो बेबायदिहै बे गिदिर गिदिर पस्टफोराव गिदिर गिदिर खामानिफोरनि थाखाय लानाय जाया मानो होनोब्ला बे सोलोंथाइ लायै मानसिफोरा बा सोलोंथाइ गैयि मानसिफोरा बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय हाया जायो रोङा जायो बेनिखाय हा सोलोंथाइ उम सोलोंथाइ दङ सोलोंथाइ गोनां मानसि बेफोरखौ बेबायदि साख्रिफोरनि थाखाय बेबायदि लानाय जायो आरो सा ख्रिफोराव बु बुहुत बेबायदि थिसनना लायो दिनै बिदि खायनो सोलों थाया जोंनि थाखाय बुहुद गोनांथि आरो जों सोलोंथाइखो बे जौगा जौगाफु मुगायाव सोलोंथाइया गैयाब्लाथ' दिनैनि तारिखाव दिनैनि दिनाव गोबां उन उनाव थानाय बायदि होननानै बुंनां बुंनांगोन मानोना दिनै गासैबो बे इन्टारनेट एबा जालनि बे मुगा एबा जों बेबायदिनो गोदान गोदान बुस्थुफोर मेसिनारि बुस्थु बनायनाय मेसिनारि ओ बेबायदि नेटआव जों नायनाय गोबां बेबायदि जोंहा बाथ्रा फोर जोंहा फैबाय आरो बियो दिनै सोलोंथाइ गैयि मानसिफोरनि थाखाय गोब-गोबां गोब्राब बेनिखायनो दिनै जों सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो जेरावखि थाङा मानो बुहुमनि जेसेबांखिनि खना खनला थाङा मानो जोङो रोङो बुस्थुफोरखौहाय जोङो मिथियो बिनिखाय जेब्ला जों मिथियो अब्ला जों हान्थिनाय बेलायावबो जोङो जेबो जिंगासिनो गोनां गैया जायो जों गासै हादोर माहादरफोराव जों थांनो हायो जोङो मिथियो आरो बेनो सोलोंथाइयानो बेनो सोलोंथाइनि गोहो जि गोहोआ सासे मानसिखो गोख्रों खालामो आरो राफोद खालामो आरो गासै बिनि साननाय हनाय गियानफोरखौ बारायहोयो आरो बेनो जाबाय मोनसे सोलोंथाइनि गोहो आरो जों बेखौ फरायसालिफोराव जों सोलोङो फरायसालियावल नङा नाथाय जों बिमानिफ्रायबो जों गोबां बुस्थुफोरखौ जों फोरोङो समाजनिफ्रायबो जों गोबां बेबायदि बाथ्राफोरखौ जों सोलोङो आरो बेबायदिनो खाथि खाला नखरनि मानसिफोरजोंबो जों गोबां सोलोंनो हायो नाथाय सोलोंनाया जोंहा फरमेल आरो इनफरमेल बेखौ इंलिसाव बुंनाय जायो जायखौ जोङो सोलोंथाइ बे फरायसालियाव थांनानै जों सोलोङो बे मोनसे बेलेग जाहैबाय आरो जों जि नआव सोलोंनाय बे मोनसे बेलेग जाहैबाय नाथाय गासैबो सोलोंथाइयानो होननानै बुंनो हायो आरो सोलों थाइनि बिखय बुंनो थांङोब्ला गुब बां दंबावो नाथाय आं नोंथांनिफ्रायबो खोनासंनो लुगैबाय सोलोंथाइनि बे खयखौ फंनैसो बुंगोन नामा बे समावहाय सोलोंथाइनि बागै फंनैसो फोरमायगोन आं बेखौ नाजाबाय
ओ नोंथांनि बुंनायाबो सोलोंथाइनि सोमोन्दै बुंनाया जोबोद मोजां आरो नंगौ जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जिउआव दावगानोबो हाया आरो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जिकुनु बि बिथिङावनो जोंनो थाखाय सोलोंथाइखौ जोंनो थाखाय गोनां थि मानो होनोब्ला जों मान सिया जोनोम जायो जोनोम जानायजों लोगोसे बा जोङो बिमा बिफानिफ्रायबो जि सोलोंनाय बे गासै रावाबो जोंहा बे मोनसे सोलोंथाइ बिथिङावनो जोङो सोंखारि जायो मानोना सोलोंथाइनि गेजे गेजेरजोंसो बे उन्दै समनिफ्रायनो जि गथ' फ्रा सोलोंलांगोन बिनिफ्राय जेब्ला देरगोन देरनायजों लोगोसे जि सोलोंथाइ लानो थाख खाय बो बेबादिस स्कुलफ्राव ओ नाम थिसन्नाय बेफोरबायदि जायो बा अंगनबादि फ्राव जोङो उन्दै उन्दै गथफोरखौ लाङो बिनिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइखौ ओ उन्दै समनिफ्रायनो जोङो सोलोंबोनो हायो सोलोंनाय होनोब्ला जों बयबो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जिउआव दावगानो हाया आरो थांना थानायनि राहाला मा खोबो जोङो मोननो हाया जि नोंथांनि बुंनायाबो निस्सय गासैबो सैथोआनो जोङो साकुरि बा जब मावनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइया गोनां थार जेब्लायबो जोङो सोलोंथाइखौ सिगाङाव दोननानै आवगायलांनो हायोब्लासो जिउआव मोनसे ओ साक्सेस बा मोनसे लामा बा राहा लामाखौ जोङो दिन्थिलांनो हागोन आरो जोङो थायखौ ओ जेब्ला जोङो गावनि जिबनावहाय मोनसे सोलोंथाइ थागोन अब्ला जोङो उननि थानाय बा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौबो जोङो बेबायदि सोलों था सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोङो बिजिरनानै बा जोङो बे सोलोंथाइया मा बेखौ जोङो ओ जोंनि फैबाय थानाय उन
उम उम
नोंथांनिफ्राय आरो फंनैसो बुं लुबैनो हागोन दे
बेबायदि बाहागोफोराव जों राननो हायो नोंथाङा जि बाथ्रा बुंबाय बे थारैनो नंगौ आरो सैथो आरो मोजां मोजां बाथ्राखौ नोंथाङाबो बुंबाय बेनि थाखाय नोंथांखौबो हामबाय होनना बुंनो सोलोंथाइनि बागै नोंथाङा बुंबाय मोजां जे गुदि फरायसालिनिफ्राय माबायदि थाङो आरो बिमानिफ्राय जे सोलोंनाय बेफोर गासिबो थार आरो जोङो सोंलों थाय होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा बे लिरनाय फरायनायखौल' जों दिनै सोलोंथाइ होननानै बुङा नाथाय जोंहा सो सोलोंथाइया माखासे रोखोमसेफोर दोङो जेरै जोङो बेबायदि देंखोफोर सोलोंनाय मेथाइ खननाय सोलोंनाय दामनाय देनाय सोलोंनाय हा बेबायदिनो ओम माबा मेकानिकेल सोलोंनाय मा हाबा माने कम्पिउ टर सोलोंनाय माहाबा बेबायदिनो आर्टिस सोलोंनाय बेबायदि बेनो माहाबा बेबायदि सावगारि बानायनाय सोलोंनाय गोबां जोंहा सोलोंथाया सिमा गैया नाथाय बेफोर गासैबो सोलों थाय होननानैनो बेफोर गासैखौबो बुंनाय जायो ओ जोङो नाथाय दायो जों फरायनाया जाबाय बेफोर गासै सोलोंथाइनि फाय जों मोनसे मोनसे नैबे मा होनो फरायनाय एबा बे स्कुलनि बाथ्राखौ जोङो बांसिन रायलायनाय जादों। नङा से उम। गासैबो जों जों जोंफोर बुजिबाय बेफोर गासै खो जों बुजिनो हाबाय माबाय दिहै माबायदि रोखोम रोखोमनि सोलोंथाइ दोङो सोलों थाइया मा बुस्थु दिनैनि दिनाव सोलोंथाइया गोबां गोनांथि जानानै फैबाय। जेरावनि खि दिनै गासै बुहुमाव मानसिफोरा दावगानाय हादोद फोर दिनै सोलोंथाइनि थाखायसो बिथांमोना दिनै बुहुमनि सेथि जायगाफोरखौ बाहागो लानो हादों। आरो गोबां बेबायदि गिदिर गिदिर धोनि मानसिफोरा गासैबो मानसि फोरा बेबायदिनो सोलों थाइ दोङो बिसोरनि फालांगिरि खालामनायनि बेबायदि आइदियासफोर दङो टेकनिक्सफोर दङो आरो बेफोर गासिबो बैखो सोलोंथाइ लायो ब्लासो जोङो मिथिनो हायो। जों गासै खामानिखौ मावनो हायो। हायो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला जोंनि जिबनाव जोंहा कनफिडेन्सबो थायो जों जि माव खामानिखौ जों मावनो नाजायो बे खामानिखौ जों मावनो हायो। मानोना जोङो जोङो रोंगौखाय सोलोंथाइ लानाय मान मानसिया रोंगौखाय बेफोर गासै खामानिखौ मावनो थाखाय साहस जायो आरो दिनै जोङो सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बेसेबांखिनि समाव बुंनानै जों फोजोबनो हानाय नङा मानोना सोलों थाइया मोनसे गोदोर बेबादि चेपटार मोनसे गोदोर मोनसे बाहागो नाथाय जों जिखिनि बाथ्राखौ जों रायलाइबाय बाय बे गासैबो ओ बेखिनियाव जथेस्थ' होननानै आं सानो आरो जों बेखिनिखौजों रायलायनानै बुजि बाय आरो नोंथांखो बे समाव आंजों बेबायदि सम होनायनि थाखाय आं हामबाय होनना बुंदों मानो होन आरो बेबायदि सोलों थाइनि बिखयखो आंजों रायलायफाबाय आरो बेबायदि नोंथांनिफ्रायबो गोबां बेदि मोजां मोजां पइन्टसफोरखौ मोननो हाबाय आरो जों सोलोंथाइनि बिखयखौ जों बुजिनो हाबाय अब्ला जोङो दिनै सोलोंथाइआ मा बुस्थु जोङो मिथिबाय नायबाय आरो सोलोंथायाइया मा मा रोखोमनि थायो नङा नङासै जोङो जोंनि गियान गियान मोननाय गियान बारायनाय बेनो जाबाय जोंनि सोलोंथाइ। बेनिखायनो जों दिनै बे समाव जोंनि सोलोंनायखौ बे समावनो दोन्थ'नोसैदां होननानै आं सानबाय।
औ जागोन औ गोजोनथों गोजोन्थों हामबाय उम।